औ औ।
अ ओ गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो। दा नों थाङा फन खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखै ओ नोंथांनिसिम कल ओ माबाखौ ओ जानबुंनि गेजेरजोंहाय
औ औ।
नोंथांनो बे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आङो नोंथांनिसिम समखौ सोंनाय जाबाय नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ औ औ दायो जोंनि गेजेराव मानसि आरो जिब जुनारनि गेजेरावहाय दाङाबाजि ओ खैफोद सोमजिनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनि टिम दुसुङै आ सावरायनानै होनो सानदों। औ औ दायो दायो जोंनि आ ओनसोलफोराव जोङो दा नुबाय थादों आ जिब जुनार आरो मानसिनि गेजेराव एबा गुसुङै बुंनो थाङोबा मैदेर आरो जोंनि सुबुं मानसिफोरनि गेजेरावहाय दोनै ओ गोबांथार दाङाबाजि बेबायदिनो माब्लाबा आबादखौ खहा खालामना होनाय माबाब्ला आ बेबायदिनो जोंनि दुब्लिफोराव फै-फैनानै आबाद माइ आबादफोरखौ जानानै होलांनाय थालिर बिफांफोरखौ जानानै होलांनाय जुखाम आबादफोरखौ जानानै होलांनाय बेफोरखौ जोङो नुफ्लेबाय थानायखौ दिनै नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा बेफोरनि बेफोरनि आन्दोआव माखासे आ जाहोनफोर दङ नोंथां। बेनो जाहैबाय गिबियावनो जोंनि दायो माखासे आ ओनसोलनि मानसिफोरा बिसोरनि थाग्रा खुलि फोरखौ हाग्राफोरखौ बो ओ अरनबारिखौ दानस्रांनानै होनानैहाय आ बिसोरखौहाय रागा फोजोंनानै होनाय जाबाय। आरो बेसोरहा थाग्रा खुलि गैयैलाय बिसोरो दा जि जायगायाव बिसोरो खामिनानै दंमोन बे गा जायगानिफ्राय बिसोरो ओंखारनो गोनां जानानै दोनै आ जोङो नुनो मोनबाय सुबुं थानाय जायगाफोराव फैनानै आ दोनैहाय मानसिजों दाङाबाजि बेबायदिनो माने ओ अलखद फैनाय खैफोद फैनाय एबा मोगा मोगि जानांनाय जिउ गोमानांनाय माब्लाबा मैदेरजों बेबायदिनो गाथार जानाय माब्लाबा बेबायदिनो मैदेरखौ बुथारनाय मानसिया बेबायदि दावहाखौसो जोङो दोनै जिब जुनारजों जानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो नोंथां। दा दा बेनो ओ बिनि ओ गुबै जाथायानो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो हाग्रा बंग्राखौ दानफायनानै होबाय ओमफाय बेबायदिनो हादानफोराव हा सिफायनानै जोङो ओ मानसिया खामिहैबाय जाय जायगायाव बे जिब जुनारफोरा थायोमोन बे जायगाखौ जोङो सेख'नानै लाबाय आरो बिसोरो जायगा गैयैलाय दिनैहाय ओ जि जायगाफोराव थावामोन बेफोरबायदि जायगाफ्राव फैनानै दिनै बेफोरबायदि दाङाबााजिया जिब जुनार आरो मानसिनि गेजेराव आ दावहा बायदि मोनसे जानाया दिनैहाय जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो रादाबफोराव नायोब्लाबो आरो जेब्ला जोङो आ नुहुरो मेगनजों माखासे जोंनि आ ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव थांनानै नायो अब्ला बेबायदि जोङो दाङाबाजि जानायखौ जोङो दिनै ओ नुबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां दा ओ मोनसे राहा दङ जोङो बिनिफ्राय बारग'नोबा बेनो जाहैबाय जोङो बिसोर थाग्रा फुलि अरनबारिखौ दा जोङो सिफायनानै होनो नांलिया ओमफ्राय जोङो बेसोरखौहाय बेबायदि इसेबां रागा फोजोंनानै जोङो जोंनि आ बेसोरखौदि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा खालामनांगौ बेनिफ्राय मोनसे राहा दङ बेनो जाहैबाय दा बेसोरनिफ्राय ओ जोङो बारग'नोब्ला बेसोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला बेसोरनिफ्राय जोङो मा खाला जानांगोन माने मोनसे आ सिमा खाना दोननाय बायदि अरन गारिफोरखौ जोङो दानस्रांनो नाङा आरो नोंथां दा आ माखासे ओ माखासे उसुबिदा सुबिदा थाबाय दोनैहाय गोबांथार सुबुं अनजिमा बांनायनि खारनावबो। जाहोनावबो बेफोरबायदि अरनबारियाव खारनानै थाहैनांनाय आरो माब्लाबा बेबायदिनो हाफोरखौ गैयैनि थाखाय बेबायदिनो दानस्रांनानै थाहैनायनि जा होनावहाय दिनै जिब जुनारजोंसो आ बेबायदि अलखद थासारि सोमजिनो हागौ जानानै फैबाय आरो नोंथां दा जोङो माबोरै बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लानो जोङो दा माखासे साननो गोरों मानसिफोरा बै माखासे जोंनि आ जि मानसिफोरा दाबो ओ साननो हायै जादों बेफोरखौ जों सानहोनोहाय माबा मोनसे सुबुरन्थाइफोर होनानै जुदि जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलिखौ जों जुदि आ सिफायालासिनो होयोब्ला बिसोरो जोंनिफ्राय फैनाय नङा बेफोरबायदि माखासे सुबुरनथार फै होयोब्ला आं सानो निस्सय माने बेफोरबायदि सलुसन ओ माबाफ्रा आ रैखानि मोननायनि राहाफ्रा जे जुनारजों दावहा जानानै रैखा मोननायनि राहाफोरा ओ निसय जोंनि ओ उन जिबनावहाय बेफोरबायदि जानांनाय नङा बेखौहाय आं नुहुरो आरो नोंथां दा नोंथांनिसिम आंनि आ जिब जुनार आरो मानसि नि गेजेराव दाङाबाजि खैफोद अलखदनि सोमोन्दै आ गुसुङै सावरायनाया बेनोमोन नोंथां दा नोंथांहाबो माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनां दङब्ला नोंथाङा आ सावरायनो हागोन
औ औ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो ओ आं नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानैहाय गोजोननाय मोन्दों नंगौ ओ मानसिया जोंनिया जिब जुनारनि थ जायगाखौ थाग्रा खुलिखौ लानायखौबो जों गोबाङानो नुनो मोनगासिनो दा बेफोरो जाफ्लेगासिनो आरोना दा आंबो नोंथांनिया सम दङब्ला आङो जोंनिनो ओनसोलनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों आरोना
औ औ औ द' हागोन हागोन नों हागोन हागोन सम दङ औ
अबे दाथ' जोंनिया गरम बुन्द' सोलिगासिनो दा बे गरम बुन्द न'आवहाय नोंथाङा अबावबाफोर थांनो लुुबैदों नामा माने थांनो लुगैदोंबाबो जायगाफोरखौहाय नोंथाङा सायख'नो हायाखैब्ला। ओ जोंनिनो ओनसोलावहाय थानाय माने जोंनि न'निख्रै बे जायगाया मा जिबा किल'मिटारसो गोजानावहाय दङ आरो ना दा नोंथाङा ओ जायखौ जोङो होनो हायुङारि हाग्रामा ओ रायमना हायुंआरि हाग्रामा औ औ अ बे हाग्रामायावहाय नोंथाङा माने फैनो सानदोंब्ला नोंथांनि ओ न'खरनि ओ उन्दै गथ'साफोर खौ बा बिमा बिफा गासैजोंबो फैनानैहाय बेयावहाय रंजाफैनो हागोन आरोना नों दा ओ औ दा बे जोंनि रायमना हायुङारि हाग्रामायावहाय मा मा दं होननानै बुंनो थाङोब्ला बेयावहाय माखासे गोबां रोखो रोखोमनि मा जोङो सिखिरिफोर बायदि बायदि जौसेथानिबो बारा आदा आलादा आलादा रंनि जोङो मा सिखिरि फोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बिनिफ्राय जोङो बेयाव हाय मा नुनो मोननाय जाबावो ओ माखासे मैदेर रयेल बेंगल टाइगार जायखौ आरो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन होनोब्लाथाय जायनि थाखाय ओ बेख गल्डेन लंगुर हाय जोङो बे हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो आरोना औ औ बेनिफ्राय जोंनि बेनि एसे साखाथियावनो दंबावो जोंहा बावैसो खुलिनाय। ओ ओह माने दुगैग्रा। मोनसे पार्क बा बेखौ खुलिनाय जादों आरो ना दा नोंथाङा बेयाव बेरायहैयोब्ला नोंथाङा बेयावबो माने नोंनि न'खरनि मानसिफोरजों बा सोद्रोमाफोरजों बेयावहाय मा माखासे रंजानायखौ लाहैनो हागोन आरोना बिनिफ्राय आरो जोंना ओ बे। रायमाना पार्कआवहाय। हायुङारि हाग्रामायावहाय नोंथाङा हाबनोब्ला ओ सिङाव हाबनो थाखाय नोंथाङा ओ माखासे साफारि लानो हागोन। माने बे साफारियाहाय सासेयावहाय थाम सासेयाव माने बेखौ जोङो लाहैयो लायोब्लाथाय थाम रोजानिफ्राय। बे जायो जागायजेनो आरोोना राङा दा नोंथाङा बे रांखौ होनानैहाय औ हाग्रामा सिंसिम हाबहैनानैहाय बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौहाय नायहैनो हागोन आरो ना बिनिफ्राय बिनि खाथियावनो दङ जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे ओ जाग्रा लोंग्रानि मा। माखासे रेस्टुरेन्टफोर दंनाय जायो आरो ना दा नोंथाङा बेफोराव हाबनानैबो ओ ओ जोंनि मिथिंगानि माने बिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय माखासे मिथिंगानि महरखौ। खौ नायनानै गोजोननो हागोनखौ आं आसा खालामो आरोना औ। बिनिफ्राय जोंहा बे दंबावो जोंनिनो गामिनि खाथियावहाय बा मोनसे बारलेंमारि होननाय ओ मोनसे औ ओ सुबुं। फोरा जेरावहाय गोजोननाय लाहैनो हानाय जायगा आरोना बेखौ बावा खै दाखलैसो खुलिनाय बे जायगाया जेरावहाय नोंथाङा बेयाव थाङोब्लाथाय नुनो मोन बेयाव हाबगोरोब्ला गिबियावनो नोंथाङा ओ जौसे रां होग्रोनांगौ बिनिफ्राय हाबनानैहाय नों थाङा ओ बिनि माखासे दैमा दैसा बोहैनाय जेरावहाय नोंथाङा दुगैनोबो हागोन बे‌ खौहाय नुनो मोननाय जागोन आरोना बिनिफ्राय गथ' फोरनि थाखाय माखासे गेलेग्रा जायगाफोर दङ आरो बिनिफ्राय ओ न'निफ्रायनो संखानानै लांनानैहाय नोंथाङा बे जायगायावहाय ओ जाहैनोबो हागोन आरोना बिनिफ्राय जोंनिया जोंनि न'नि सोनाब फारसे बा साहा ओ खोला सोनाब फारसेथिंजाय दङ जोंहा मोनसे मा होनो मरनाय साहा बागान होननाय। बे जायगाया बे दङ आरोना बे मरनाय साहा बागानावहाय ओ ओ ओ साहा बागाना जोंनि आसामनिनो मा मोनसे गाहाय साहा बागान होननानै मुंख'जागोन मानोना ओ बे साहा बागाना बागानाव माने गोबां गोबां आलादा आलादा रोखोमनि साहा बिलाइखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ना आरो बेयावहाय जोंनिया दङ मोनसे फेक्टरि जेरावहाय नोंथाङा साहाखौ मारै खालामो बिनि बिनि ओ आदबखौबो नोंथाङा सोलोंनो हागोन आरो ना बिनिफ्राय बे साहा बागानावनो जोंनि ओनसोलनि माखासे मानसिफोरा नानिहाय बिनिफाय गाव गावनि जिउखौहाय खुंनो हादों आरो ना। ओ बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय आरोबाव जोंनिया दङ जोंनि न'नि जोंनि न'नि सोनाब फारसेथिं बोहैलांनाय मोनसे संकस दैमा होननाय बे दैमानिफ्राय जोङो गो ओ बे दैमानिफ्रायनो गावबोनाय मोनसे जोंनि गामिजोंहाय हाबबोनाय मोनसे दङ जाय खौ जोङो होनो बोराय सारा दैमा आरोना बे बोराय सारा दैनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि माने नाफोर हाननानैबो जो हाननानै आरो मा साम'फोर साम' खांख्राइ हाननानै जोङो बेखौ बेहाय जानोबो हायो आरो ना आरो बेखौ मा जोङो हाथायाव लांनानै फानहैनो हायो आरोना। बिनिफ्राय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौहाय बियो गोबां रां आरजिनायावबो मुलाम्फा खालामदों आरो। ना ओ बिनिफ्राय जोंनिया मा गसाइगावआवहाय बुधबारखालि बाजार जायो आरोना। बे बाजार जानाय दिनाव ओमफाय मा जोंनिया गोबां रोखोमनि माने गामि ओनसो सोलाव मोननाय माखासे मा सहाव जेरैबायदि मुलि होफबनाय मैगं फोरखौ मोनो बिनि अनगायैहाय जोंनि जाय गायावहाय माने माखासे अर्गेनिक जोंनि न'आवनो गायनाय। गाय-गायनाय हासार गैयै माने मोजां रोखोमै गायनाय मैगं थाइगंफोर मोननो हागोन आरो ना नोंथाङा बिनिफ्राय मा जोङो ओ बिनिफ्राय जोङो दैमायाव माने माखासे ओनसोलावथ' दैमा दैसाफोर गैयैनि थाखाय ओ मा साम'फोरखौ बा नाफोरखौ हमनानै जानो हाया। दा नोंथाङा जुदि साम' बा ना ओंख्रिफोर जानो लुुबैयोब्ला जोंनि जायगायावहाय माने ओ लकेल गासैबो न'आवनो लकेल बुस्थुफोरखौहाय मोननो हागोन आरोना बिनिफ्राय नोंथाङा साम'फोर खौ बायनानै लाबोनो हागोन आरो बिनिफ्राय दंबावो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि बि बि माखासे सबायफोरखौहाय नोंथाङा बे हाथायनिफ्राय बायनानै लाब बोनो हागोन आरोना औ-औ दा ओ